मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय जासिहरबाय गिबियावनो आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदा खौ लानानैसो नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों नोंथाङा आङो दान्दिसे सम होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां आङो दा ओरैनोसो दङ।
औ नोंथां औ नोंथां। आंनि टपिकआनो जाहैबाय बर'नि जोंनि बर' हारिनि मागो फोरबो। मागो फोरबोनि बागै आं एसे बे मागो जोंना मागोआ जाहैबाय से खालारनिफ्राय जायो जोंना मागोनि से खालाराव जायो खायसे बेनि सिगांबो सानसे पुस दाननि जोबथा खालारावबो जानाय जायो आरो फिथा सौराइखौ जोंना मागो से खालारनिफ्राय जानाय जायो।
औ
जोङो बेखौ बेलासियाव इदिनो माइब्रा माइब्राखौ देनानै बिदिनो एनथाब लारु दाव बिदि बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो मागो जानाय सौराय गोरान -
औ।
ओमफ्राय जों फिथा लावदुम हौमा फिथाबो बुंनाय जायो ओमफ्राय बे फिथा लावदुमखौ सिबिं होनानै सिबिंजों इदि सिनि एवनानै- देग्लिनानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय लोगोसे नारेंखल एवनानैबो होनानै जानो हायो आरो जोङो। ओमफ्राय आरो एन्थाब फिथाफोरावबो बिदिनो। सिबिंनिबो बानायनो हायो गुरु मेथायाइनिबो बानायनो हायो जों ओमफ्राय बिदिनो नारेंखल एवनानैबो होनानै जायो आरो जोङो बिदिबा गोथाव जायो साबसिन जायो। बे मागो फोरबोआनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि। गोदो गोदाय आजै आजौनि समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय फोरबो दिनैसिम जों बर' माहारिया बोसोरफ्रोमबो बोसोरै फालिनाय जायो आरो बे मागो फोरबोखौ। जों बिदिनो दा दैज्लां बोथोराव गायनानै फुनानै मावनानै दांनानै बे मेसें बोथोराव जोङो बे मावनायखौनो जों मावनायखौनो मा जोङो - बे मावनायखौनो जोङो बे मागोआव जाहैनाय जायो आरो जेरै जों माइब्रा। जोसा बिनिफ्राय जोङो फिथा बिदिनो सौराइ बिदि जायो बिदिनो।
औ
मागो फोरबोआव बिढंदिनो ज' ज' बर' न'खरफोराव सोरबाबा आलासि जागोन बिदिनो बबावबा बेरायगोन बिदिनो ज' ज' फिथा सौराय जागोन।
औ
गोदोनि समाव आरो ओरैबायदि नुयोमोन आरो जों मागो फोरबोबा। बिदिनो न'खर न'खर फिथा सौ राय गथ'फोरा मागिनानै जानाय। जोंबो जानो मोनदों
औ।
आथिखालाव आथिखालाव बेफोरबायदि मागिनायखौ खम नुसै फिथा मागिनायबा बिदिनो न'खर न'खर जालायनाय बेफोरखौ खम नुनो मोनसै आरो बे मागो फोरबोआबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे खौसेथिखौ फोरमायो आरो खौसेथि गोरोबलायनाय जों जुदि बे मागो फोरबोआव जुदि ज' ज' सा लोंलायनाय मालायनाय इदि मोजां गाज्रि सावरायलायनाय जायो नालाय बेयाव जों। जुदि नोंखौ गाज्रि मोनदोंबाबो माबा मोनसे दायाव फुल बुरजा। बुजि जादोंमोनब्लाबो बे मागो फोरबोआवलबो। जों गाव गावनि गेना गोरोन्थिखौ सुद्रायलायनो हानायनि मोनसे फोरबोबो बुंजायो आरो बे मागो फोरबोआ।
औ औ
मागो फोरबोखौ जों बर' माहारियाल' आसामाव जोंना।
औ
असमिया हारियाबो फालिनाय जायो मागो फोरबोखौ बिसोरबो जायो ओमफ्राय लोगोसे। फार्स्टआवनो थालांदों आंनिया जोंना मागो माग
औ।
जायनि सिगांनो जोङो मा बिदिनो बेलागुर लुयो आरो बे बेलागुरखौ बानायनो थाखाय जोङो दुब्लियाव नारा इरिखौ हानानै लायो इदिनो सप्तासे बा सप बिफोरनि सिगांनो जोङो नाराखौ हारिनानै बरिया लाबाय बिनिफ्रायनो मागो जायिनि एक थारिक जायैनि सिगांनो जोङो बिदिनो साननै सानथामसो सिगांनो जोङो औवा गोरलै गोरलैखौ दाननानै औवा औवा माखालफोरखौ दाननानै गोरलै गोरलैखौ दाननानै आरामसे जोङो बेलागुर बानायनाय जायो आरो। बेयावनो लावखारफोरा लावखारफोरा आराम बेलागुर लुसिगोन बिदिनो न'सा लुसिगोन, न'सा लुनानै बिदिनो हराव खाना जासिगोन। खाना जासे जानानै ओमफ्राय फुख्रिफोर दंबा, दैमाफोर दंबा बेयावनो एखदम दाउला दाउ गेसेेरियावनो सिखारनानै दुगैस्रां मास्रांनो बे बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
बेखौ जों बेलागुराव बिदि आरो बेलागुर सावनाय गानबो दङ। बिदिनो थम बेलागुर मोसानि बेला गुर होननानै, है है मोसानि गुरनानै हैया बिदि होननानै सावनाय जायो आरो बे बेलागुरखौ जोबोद इन्ट्रेस्टिं जोबोद मोजां आरो जों बे बेलागुर सावनायाबो। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन जाथिफोरखौ अक'मिया फोरखौबो बिदिनो बेलागुरखौ बेलेग बेलेग डिजेइननि बेलेग बेलेग बिदिनो महर होनानै बानायनाय नुनो मोनो सियार बेलागुरखौ। दा जोंनि बर' माहारिफ्रा थ' बेलागुर सावनायखौ बांसिनानो खमायलांबाय होनजायो, गामियाव नायोबा बिदिनो बेलागुर सावनाया बुहुद खमायलांबाय। गुबुन जाथिफोरा जेनेबा असमिया हारिफ्रासो गोबां बिदि बानायो आरो बोसोरै। ओमफ्राय जोंनियाथ' गामियाव मोनसे मोननैखौल' नुनो थांला आरो बेफोरो गोमालांदों नोंथां। बेफोरखौ जोङो
औ औ।
बानायफिननांसिगोन आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
आं बेखौनो बुंबाय नोंथां। मागोनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होयोबा मोजां जागोन नामा नोंथां।
औ औ ओ नोंथां ओ जिखिनि नोंथाङा फोरमायबाय ओ बे मागो दमसिनि सोमोन्दै फ्राय खोथाफोरा बेरखांजोब्बायानो। दा बेहाय आं फंनैसोखौ आङो दाजाबदेरनो सानदों। नंगौ मागो मागोआ जोंनि ओ बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो, बे आबादजों सोमोन्दो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दैज्लांसेया
औ नोंथां।
फोथाराव ओ दुखु दाहा गासैखौबो बावगारनानै जोंनि ओ आबादखौ जोङो मावो। आरो बे दुखु दाहा नागारना जि मावनाय आबाद, बेखौ जोङो मेसें बोथोराव फिथाइ महरै मोनहैयो। आरो जों जेरैबायदि आबाद मावनाय बा गुबुन गुबुन जेरैहाय माइ माइफोरजों गायो।
औ नोंथां।
बेफोरो ओ जेथिया मोनो
औ नोंथां।
जेब्ला हानो जायो बेखौ जोङो हानानै न'आव लानानै थांनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंनि जे ओ दुखु दाहा गासैखौबो नागारनाय जिम मावनाय बेखौ जोङो रंजाहोनो थाखाय बा रंजानायजों जोङो ओ मोनसे आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय फोरबो मागो फोरबो बेखौ जोङो खुंनाय जायो। बा फालियो दा बेहाय नोंथाङा फोरमायबाय जे जोङो बे मागो फोरबोआव ओ गुबुन गुबुन फिथा सौराय जानायनि खोथा नंगौ जोंनि आखाइजों बा जों गाव गावनो मावनाय जे माइ जोसा माइब्रा बा गुबुन गुबुन बेफोरखौनो जोङो फिथा महरै बानायनानै जायो ओ लोगोसे ओ बेहाय जोङो दायो नुनो मोनबावो मागो दमासि समाव फिथा सौराइ जालायनायजों लोगोसे गिदिरखौ मान होनाय ओ गिदिरनो गिदिरखौ मान होनाय बा सिबिनाय आरो उन्दैफोरनाव अननाय होनाय बा बोर होनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौबो जोङो दानिया नुसै बर'फोरनि गेजेराव
औ नोंथां
ओ बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसामाव थानाय हारि माहारिफोराबो बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बेबायदिनो मागो फोरबोखौ फालियो लोगोसे मागो दमासियाव जोङो गोबां न'खरावनो बा गामियावनो नुनो मोनो। जोंनिफ्राय सोरगोयारि जालांनाय न'खरनि सुबुंफोरनि मुङैबो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै औ बिथांमोननोबो जे गोदान आबाद बा माइ बिनि जे फिथा सौराय सौनाय बेखौ बिथांमोननोबो बावनाय जायो लोगोसे जोङो फिथा सौराय जानायजों लोगोसे मागो दमासियाव ओ खाना बेदर फिसाबो एबा जौफोरबो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरो नङबा नोंथां ओ बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दवाय बुंनाय बायदि ओ सोरबा एसे सिगाङाव एबा सोरबा एसे उनावहाय जोङो फिथा सौराइफोरखौ देनाय एबा सावनायखौ जों नुनो मोनो एबा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जायगा लाना जायगा बेबायदिया जायो। खिन्थु बेयो मोनसे जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंनि रंजानाय बा रंजाथावना मोनसे फोरबो आरो आं नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायबाय मागो दमासि
औ नोंथां जोंना समावबो जाना फैबाय नोंथां दान्दिसे सम बिदिबायदि फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ औ
गोजोन्थों